नोंथाङा आंनि बुंनाय बाथ्रा खोनादों ना?
औ मा खामबाय दं नों थां?
आं नै बर्थमान ओरैनो दंथयो।
औ फ्रि दं नामा नोंथां?
ओं ओं फ्रियानो रायलाय जागोन
दङ नोंथां
बोथोराथ अखा हाहां जानान दं जोंथिं ओरैनो नोंसिनिथिंलाय?
जोंनि जायाबो बिदिनो अखा हां हां जाना दं आर खबरफोरा मोजांबा नोंथां? दा आङो नोंथांखौ फन खालामनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय आं नोंथांजों मोनसे बाथ्रा सावरायनो सानदोंमोन आरो
औ सावरायजागोन
जे नारजिजों अमाजों
औ सावरायजागोन
औ जोंहाथ नारजि अमा होन नारजि अमायाथ जोंनि गासैनिबो माने खायसे खायसे गासैनिबो जोंनि बर हारिनि मोनसे बरनि मेगं होनना मिथिनाय जायो आरो ना नार जि अमाखो औ दा जों नारजि अमाखौ मादि सङो आं बिनि बागै एसे सावरायना होनिसै सान होननो सानदोंमोन आरो
औ सावराय
ओ जोङो नारजि खोद थ फा जोङो फास फाथोखौ फोग्रोनांगौ फाथ थो बेनिफ्राय फाथोखौ फोनानै ब्ला देरो देरनानै बे फाथोआ रायो आरोना दंफांआ गोदोर जानानै फाथो बिलाइया राब्ला इदि रानानै ओमफ्राय जोङो फाथोखौ बिलाइखौ दंफांखौ दानफायनानै बै दानफायनानै जोङो बेखौ फोरानो आरो बै फाथो बिलाइखौ जोङो सुनानै खायसेया सुनानै फोरानो सान्दु गोसा दुंब्ला सु नानैबो फोरान जायो आरो खायसेया खानानै सुवालासिनोबो फोरानो आरोना बिदि फोरानैनैनो खाननै खानथामदो बा सान्दु गोसा दुंबा खाननैजोंबो रानो सानथामजों रानो आरो नों बांसिन मोजाङै फोराननो हा हाबा नोंनिनो मोजां जाहा जे हामा जाया। आरो मोजां फोरानाबाथ हामा जायोना बियो। जेथ बिलाइया दै थायो बिलाइयाव। बिदिनो हामा जानो हमो आरो बिदिनो फाथोखौ बिदि फोरानना लाबाय ओमफ्राय जोंथ मैगं संनो होनबा दा फाथो फाथोखौ जे फोरानना लानाय फाथोखौ जोंथ बासिनांगोन फार्स्ट ओ नारजिखौ फाथोनिफ्राय नारजि जायो आरो ना‌। नारजि बै नार जिखौ जों फोरानना लानांगोन फार्स्ट अ फोरानना लानांगोन सरि सरि गोरोनथि जाबाय बै नारजिखौ बासिनानै सोमना दोननांगौ आरो हरसेनि थाखाय माने सोमना दोनबाथाय मोजां जायो आरो। माने सोमना सोमना दोनबा थाय रुयोलोय।। ओमफ्राय बे रुयो आरो बिनि गोखाया माने एसे सुनाद सु-सुना होबाथाय साबसिन जायो आरो बांद्राय संनायाव गोखा जायैया जाहाथे बेनि थाखाय जों हराव सोमना दोननांगौ ओमफ्राय सोमनानै जेब्ला सं संगोन जोङो बेखौ सुनानै लाबाय साफानो। सिगलि सिगलि सुबाय। बिनि मैलाया खार खारनाय धुला नांना थानाया खारनाय बायदि सुबाय बा इनि गोखाया एसेबां खाबाय खारबाय। बांद्रायथ खारजोब खाया बेयावथ गोखाया थाखायो ना थायबा एसे एनै खारो आरो बे खारनायनि फायदों दोखो दोखो सुनानै लाबाय बिनिफ्राय जोङो अमाजों संगोन नालाय बोय जों अमाखौथ जों बायनानै लाना फैबाय
ओम।
नारजि होनबाथ जोंनो अमा बेदरखौ नां नांगौ बै अमा बेदरखौबो मेजेम मेजेमखौ नांगौ आरो। नारजि जानो होमबा ब्ला बै मेजेम मेजेम अमाखौ लाना फैनानै सुबाय सुनानै बिदिनो थावआव एवबाय ओमफ्रायो सामब्राम गोजा फोबाय आरो पियास होबाय बेयाव‌ पिसखौ होनानै फार्स्ट अमा बेदरखौ एवबाय ओम ओमफ्रायो संख्रै हालदै होनानै बेखौ दसे खोबै खोबै एरबाय ओमफ्राय एवबायसो दाना बिनि दैया राना बेयावलासे एव एवबाय एवनानै ओमफ्राय बेयावथ दानियाथ गोबां मस्ला ओंखारबायना गोदोनि दिनावथ' जोंनि दिनाव गंगार दुन्दिया ना मा होनो बिसो दङमोन बांसिन दिन आरो माइ सुन्द्रिफोर दोङोमोन आरो नाथाय दानियाथ एस जे मस्ला ओंखारबाय बेफोरखौ होनाय आंनि मथेब्ला बेयाव सिम्पोल संनायानो मोजां मस्ला होनाङा आरो
औ।
सामब्राम फालु बिनो हाइजें बिनो मोजां जायो आरो आङो बिदि मस्ला बाहाया बिदि देनानै एवनानै नै ओमफ्राय अमा बेदरखौ बाहाय मोनजसे एवबाय एवनानै ओमफ्राय बै नारजिखौ दे आं होन्दोंमोन सुनानै लानाय बेखौ आङो र हायबाय आरो खारै होनानै। बिदि रहायनानै ओमफाय बेयाव ओमफ्राय सिटाना रहायनानै रुइगोन बा नार्जिया रुइनानै रेबनानै ग्ल ग्ल जागोन आरो जेनेबा रुयजोब बाय बा गेब्लेेजोब्बाय
औ।
इयाव आङो अमा बेदरखौ हरबाय आरो हरनानै बेयाव ओमफ्राय गोबाव सम एवबाय एसे दै होनानै ओमफ्राय मोजांनो संबाय। संनानै जित्याना नायबाय जे संख्रि नांगोन ना नाङाखै बिनि टेस्टआ फैगोन ना फैयाखै नायनानै ओमफ्रायो मोनबाथाय खांबाय आरो बिदिनो संनाय जायो। नोंथाङा रोंगौ नामा नार्जि ओंख्रि संनो?
आं रोंगौ।
नोंथाङा मादि सङो एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
नारजि नारजिखौ नारजि अमा आं आंनि फेभ्रेट ओंख्रि उम उम गोबां संनाबो जाबाय आं माने नारजिल' नङा आंनाव ओंख्रि संनायनि गोबां रोंगौथि दं आरो आं माने ओ गासि बो ओंख्रिखौनो आं संनो रोंजोबगौ आरो माने मानो ओनबा आं एसे ओन्दैनिफ्रायनो संना जाबोनाय मानसि नालाय । दा नारजि अमा होनना बुङोबा जोंनि बर'फोरनि गोदोनिफ्रायनो ओ माने मुंदां खा मोनसे ओंख्रि आरो जेनेबा ना । नारजि अमा अन नला दाउ होननाय बेफोरो माने जोंनि ट्रेडिस्नेल ओंख्रि बायदि जाहैबाय ।
औ औ
नारजि अमाखौथ' गोदोनि दिनाव जों बर'फ्राल'सो जायोमोन । जेनेबा बर' माने ट्राइबेल ट्राइबेल फ्राल' जायोमोन आरो दानि दिनावथ' माने हारसा गुबुन जाथिफ्राबो जासो दा नारजि अमाखौ आङो मोननै रोखो मआव सङो माने दा मोनसेया जाहैबाय ओ नारजिखौ आराम सुग्रोनानै सुनानै एसे रुग्रोयो आरो आं माने
औ औ
खारै इसे होनानै रुबाय रुनानै बेखौ बोखांफिनबाय बोखांनानै ओ आरो फिन माने खारै बैयाव रुनाय समाव खारैखौ नांजासि होआ ओरैनो जास नर्मेल होबाय आरो ओ बिनि उनाव आरो खारै खौ होनानै आरो रुफिनबाय एबार नांजासे हो-होनोसै आरो होनानै बेखौ मोजां गेब्लेहोबाय गेब्लेहोनानै जुदि गाव हारसिं गेब्लेयोबा एरनायाव गेबेयोबा गेब्लेबा आरो जुदि गेब्लेयाबा बेखौ सा- दालि खाथा बा सागं सायो आरो
औ औ।
दा मोनसे सारायाव बा दोआव अमा बेदरखौ अमाखौ आराम एवबाय एवनानै मस्ला मसि एसे होबाय होनानै माने जेब्ला बेदरखौ एसे एवफ्रामनाय जाबाय आं बेदरावबो माने एसे खारै होना होबावो आरो
औ औ।
बेदराव खारै इदसे होना होबाय ओमफाय बेदर अ मोजाङै एवफ्रामनानै दै एदसे होनानै एसे गोदौहोबाय गोद दौहोनानै दा गोदौ होनानै बै मा होनो रुनाय ओ खारैजों रुनाय माबाखौ ओ मोजां सागं साना गेब्लेनानै नैबे अमा बेदराव होसनबाय आरो।
औ औ।
आं दा बे मोनसेजों बेबायदि मोनसे सङो आरो मोनसेखौ आरो आं बेलेग लाय स्टाइलै सङोलाय आरो माने दा मोनसेखौ आं ओरैबायदि सङो ओ मा होनो ओ अमाखौथ' एवग्रोना लाबाय बेखौथ' बयबो मिथि नङा होमबा? रबाय मस्ला मस्लि होनानै आरो आराम एवबाय ओ एवबाय एवनानै दा ओ बे मोनसेखौ मा होनो नारजिखौ बबेबा मोनसे गुदुं जायगायाव सारायफ्राव बा बबेबा ओंखाम संनाय बबेबा दाखिनिफ्राव गुदुं खालामनानै एसे सेरेम होनानै आरो
औ
सेरेम होनानै माने गोस- ओ माबा खालामनानै गेस्रेम खालामनानै दा अमाखौ मोजां एवना लानानै दै, दै होनानै मोजां ग्लब ग्लब ग्लब ग्लब गोदौहोनानै दा बे नारजिखौ माने गेस्रिम जाबाय जिहेथु बे- खौ आराम सिफ्लेनानै माने होसनो आरो आं नैबे बायदि टेलैबो सङो आरो आं माने।
औ।
संनायाथ' ओ बै मोनसे संनाया बांसिन टेस्ट मोनजायो आरो गोथाव मोनजायो आरो नैबे जुदि फा एसे जानाय संनो गोसोबाबा थाब जानो माने खामानिया एसे खम जानानै बेबायदि सङोबा
औ दानियाथ आरो माबा ओंखारबाय नालाय आरो दानिया ग्रेन्डार मिकसिं ओंखारबायना। फैसार गोनदार । दानिया सागं सानानै होआ। खायसे खायसेया मालाय बेयाव गुन्दै खालामनानै लायो जोंनाव थ बि बिदि गैयामोन नालाय। बेनिखायनो जोंनिया सागुं सानानैनो होनांगौ जायो आ
औ औ दा नोंथाङाबोथ गोथाव मोनो होमबा नारजि अमाखौ ना।
औ गोथाव मोनो । औ दा जों ब रफोरनि थाखायल नङा आरो। बरफोरनि सायबो माने जाय मानसिफोराबो गुबुन हारिनिफोराबो गोथाव होनो आरो गोथाव मोनो होनना बुंनाय ज जायो आरो नोंसोरनि ट्राइबेल मानसिनि ख्रिया एसे गोथाव होनना बुंना मिथिनाय मोनो आरो।
औ।
औ। आरोथ नारजि ओंख्रिनि बायेरा आरो सबायाइजों साम जोंबोथ मोजां जायोना?
औ।
औ। सबायजों सामजों नोंथाङा संफेरबायना संफेराखै?
संफेरबाय। आं माने आं संफेरै ओंख्रियानो गैला आरो आंनि लाइफआव।
औ। नोंथाङा मारै सङो एसे फोरमायनो हागोन
औ, सबायजों साम, सबायजों साम संनोबा स्थाइलखौ आं खोन्थानोसै आरो। साम ओं नों फार्स्ट टाइम दानबाय दाननानै ओं दानखांनायनि उनाव माने आं जेब्ला दानखाङो अब्ला आङो माने दै गुदुं आरो दानखांनाय लोगो लोगो एसे सोमबाय। सोमनानै बिदिनो देर एक देर घन्टासो सोमबाय सोमनानै माने बिनि माबा मोनसे गयो होनना बुङो आरो जेनेबा खिया मानो मा होनो बेखौ खिगारनाय ना मा होनो बिदि खालामनानै ओमफाय आङो दै गुदुं एसे फुदुंनानै दै गुदुंङाव सोमबाय सोमनानै बै माबाखौ मा एखयो आरो
सामुखौ नामा? अ माबा अ
बिनि दाख खोनखौ एखयो, माने दै गुदुंजों सोङोबा एखनो मोजां जायो। जेनबा एखनानै आम सिखनो सिखनो सुबाय नानै सबायखौ खारैजों रुबाय
औ।
ग्रोनानै आराम गेब्लेहोबाय, होनानै दा साम'खौ थावजों मोजां एवबाय एवनानै मस्ला मस्लि एसे होबाय बाय माबा ओ जेब्ला सबाया गेब्लेबाय गेब्लेहोखांबा सबाइखौ आङो होसनबाय आरो बिदिनो मोजां गो दौ होनानै मस्ला मस्लि एसे एनै गंगार दुन्दियाफोर थाबाथ बिराद मोजां। गंगार दुन्दिया सबाइ साम'आव साबसिन आरो दुन्दियानिख्रुइबो।
औ औ नोंथां जोंनिया समाबो जानानै फैबाय
औ
दोनथ जासिगोनना नोंथां
औ दोनथ' जासिगोन।
अ नोंथांजों रायलायना जोबोद गोजोननाय मोनबाय। गोजोन्थों। औ